हेलौ औ नोंथां औ खोनादों खोनादों औ नोंथां मा खालामदों?
आं जाखांनानै उन्दुनासो दङ।
औ औ आं आंबो नोंथां ओरैनो जाखांनानै आंबो दसे जिरायथ'नानै दं। ओंख्रिया जोंना मैथाजों खांख्रायसोमोन।
मैथाजों खांख्रायजों जोबोर गोथाव।
औ। ओ नोंथांनालाय मामोन ओंख्रिया?
ओ आंनियाथ' खुमब्राजों माबासोमोन ओ मा होनो दाउ बेदर।
औ गोथाव।
नोंथाङालाय औ। नोंथाङा मा मा ओंख्रि जाना गोथाव मोनो?
आंङो ओंख्रिया ओरैनो जोंनिया बर'नि गुबै ओंख्रि होनब्ला जोंना अनला जाहैबाय नङा होमबा। अन्ला आरो लोगोसे हानि सबाय।
औ।
बेफोरजों जोंहा दाउजों बहुद टेस्टि माने गोथाव जायोना। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा सिजोनाव जिहेथु गोजां बोथोर समफ्राव लाफा मैगं मोनो लाफा मैगं रुनाय ओमफ्राय खांख्राइ बा ना बाथोन देनाय बेफोरजों माने जायोब्ला जोबोद खहाब सोयो आरो माने। आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन ओंख्रि दंबावो बेफोरखौ एसेग्राब गोसोआव फैथ'नाय जायासै आरो। नोंथांनियालाय मामोन? खोनादोंना नोंथां?
नोंथाङा? नारजि ओंख्रिर जायोना?
औ जायो नों
आंनियाथ' बेफोरबायदियानो औ आंना इदिनो दाउजों अनला नारजिजों अमा बेदर बेदर बेफोरबायदिखौसो थाव मोनो आं।
औ।
हेल'?
जायो नोंथां जायो। औ नोंथां खोनादों ना? हेलौ?
नोंथाङा आरो बेनिबा ओ बा ओ बेनि अनगायै माबाफोरसो मोनबावो नामा?
नोंथांनिया ने-नेटवार्कनि प्रब्लेम खोमा एसे ना?
आंनिया नेटआ फुलानो दङ। हेल' खोनायाखै? नोंनि माथो नोंनि माथोखौ खोनाफैगासिन फैगासि
औ औ औ माने थाबथाबाय थादों दसे।
औ नोंथाङा औ आरो बेफोरनि अन जानो गोथाव मोनबावो नामा नों? औ खोनादों खोनादों।
माबा सोंदोंमोन नोंथाङा?
अ नोंथाङा आरो बेफोरनि बा-बाग ओ बादै आरो माबाफोर मैगं थाइगं गोथाव मोनबावो नामा?
औ गोथाव मोनो नोंथां। दहाय माखासे खिन्थालांखांबाय आरो दं फुवावबो जोंहा बिदिनो ओ मा होनो बेखौ लाइ मैद्रु लाइ मैद्रु आरो बिदिनो
बेफोर मैगंखौथ' जों न-न' आवनो मोनो नोङा होनबा? औ नोंथाङा मैगं मैगं थाइगबो गाइयो ना
औ गायो नोंथां। ओरै हाय जोंहा बिन्दि मेगं आरो फोरो लाइ लाफा आरो लोगोसे दायो बानलु गायगासिनो दं आङो।
औ मोज जोबोर मोजां नोंथाङा बेफोर ओ मैगं थाइगंखौ ओ फालांगिनि थाखाय गायो ना ओरैनो नआव जानो थाख
ओरैनो माने ओ नआव जानायजों लोगोसे जा एसे गरसे गरनै माने खरस बरस जानो थाखाय जोंहा एसे फालांगि बायदि फाननायबो जायो आरो। गेजेर गेजेर नोंथांमोननियाव ओरैनो दायो मोननाय मैगंफोर माबाफोर गायनाय दंबायबायो नामा?
जोंनिथिंथ दा थारुन गाय
औ
थारुन बानलु जिंखा लेस्रा भिन्दि। आरो। काक्रेल मैथा बेफोरनो दंजोबो मैगंआ बुंनो थाङोबा गोबां दङ। दा जोना बेफोरनिनो नोङा होमबा?
गायनाय। ओरैनो ओमफ्राय नोंथांमोनथिं बानलु। फोर आबाद मावनाय जाया नामा?
बानलु मा-मावनाय जायो जोंनिथिंबो।
औ।
बानलुआथ' दा गोबां दाम। बांदों बाजारावबो।
जोंहा बानलुआबो अनेक थायो नङा होमबा जेरै बानलु राजा बानलु सि आरो मोनसे बिदिनो जों ओैनो बानलु। फिसा होनायाव बे मोनसे। मावनानै बांसिन मावनाय जायो नोंथांमोनथिं।
बानलुआथ' जों दा गायनाया मा होनो माइक्र'। बेखौसो बांसिन गायनाय जायो। मानो होनोब्ला बे बानलुआ फालांगिनि थाखाय एसे। मोजांसिन जायो।
थारैनो औ। सुबिदा बाय। दि जायोना नोंथांमोनथिं बेफोर आबादफोरा।
नोंथांमोननि।
जोंनिथिंबो। जायो जानायालाय जोङो हासारखौ माने एसे गोबाङैनो होनो गोनां जायो आरोना। बिदिनो माने आबादनि सायाव मो जां नोजोर लाखिनानै माने माखासे मुलिफोर सारनो गोनां। जायो। जाहाथे फिफांनिफ्राय फिफाङा मोजाङै जानानै फिथाइफ्रा मोजाङै बिनि थाखाय माने मुलिफोर। बाहायनाय जायो आरो गोबाङानो औ जिहेथु जोंहा बे औ। गोदोनि
बेबादिथ' हासो औ हासार
ओम
दानि दिनाव हासारा हायाव बिबां लानो नङा होमबा। गोबां खमसै।
औ
नोंथाङा मा मा हासार बाहायो ओरैनो हा मोजां खालामनो थाय मैगं
मोजां खालामनो थाखाय जोंहा ओरैनो गिबियावनो जोंहा ओरैनो ओ मा होनो बेखौ मिथिंगायारि हिसाबै जोंहा मा होनो मोसौनिफ्राय मोननाय जिहेथु मोसौनि खि गोबोरखि बेखौ बाहायनाय जायो आरो। माखासे अरगेनिक हासार जेरै जोंहा डि ए पि फोर होननाय जायोना बेखौ जोङो दखान गलाफोरनि फ्राय बायनानै मोननाय जायो बे खौ सारफानाय जायो आरो लोगोसे फिसा फिसा बिदिनो मुलिफोर लाफानाय जायो जे जोंना हाफोराव एम्फौफोर थायोना माखासे बेफोरखौ जोङो बुथारनोबो गोनां जायो नालाय बैफोराव जोङो माखासे आबादखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जों माखासे मुलि बाहायनाय जायो आरो।
औ नोंथाङा आरो मैगं थाइगं गायनानै ओ मुलामफा मोनदोंना मोनाखै?
मैगं थाइगं गायनाय हिसाबै मोनो जोङो जेरै ओ मेसें बोथोरनि समाव लाइ लाफा आरो नै दा दैज्लांनि समाव जोंहा ओ बिदिनो थाइबेंफोर मोनो ओ आरो बिदिनो बानलुवाथ' थाखाबाय आरो लोगोसे सबाय बिमा थायो दायो ओमफ्राय आरो भिन्दि बेफोरखौ माने आं दायो मावनाय जादों आरो माने आबादखौ नोंथाङाबो माबाफोर मावफेरबाय नामा बेफोरबायदि आबाद
बेफोरबायदि आबादखौ गेजेर गेजेर मावो बेबादिनो आरो न'खर संसाराव सालायनो थाखाय एसे एनै मैगं थाइगं मावनांगौ जायो आरो दानि मैगं थाइगङाथ' बाजाराव मोननायफोराथ' बांसिन रासायनिक हासार होनो
औ औ
बेे फोरथ' देहानि थाखाय जोबोद खहा जाथाव बेखौ साननानैनो न'खराव मावनांगौ जायो फ्रेस फ्रेस जानो थाखाय देहानि थाखाय नंङा होनबा
औ बेनिफ्राय नोंथांङा ओरैनो दाथ' मैगं थाइगंनि जोब्बायना ओरैनो ओमफ्राय जिहेथु जोंहा दा फिथाइ सामथायाइनि नै दाथ' आमथि फोरबोबो फैगौना बेयाव नोंथांङा मा फिथाइफोरखौ जेनेबा जानानै बांसिन आ मोजां मोनो
दाथ' जोंनि बर'फोरनि न'खरावथ' बांसिनानो खान्थाल थाइजौ आरो जाम ओरै हमालि बेफोरनो बांसिन थायो बेफोर खौनो बांसिन जानाय जागोन आरो दाबो जागासिनो
औ जोंनिथिंबो बेनो होनो गोथां एखेयानो जेरै खान्थाल थाइजौ लिसु आनारस द फोरनो आरो आंनि इम्पाय एरैनो मेन आ आं गोथार जाग्रा होननानै गोथावसिन मोननाय होनोब्ला बे बेनो आरो आ लिसु लेकस औ लिसुखौ माने एसे गोथाव मोनो आंडो माने बा खि फिथाइफोरनिफ्राय आरो। औ माखासे नायनायावबो समायना नंङा होमबा बोरैबायदि। सु-सु बायदि थालाय लायो बेखायनो माने समायनायजों लोगोसे जानोबो गो गोथाव मोनो जाहैबाय रानायखौ।
दाथ' तेजपुरनि लिसुवआ अल
औ जाना दं नोंथां नुसोदों माथो औ।
औ थाइसेयावनो ब्रैजि बाजि थामजि रां क्वालिटि लायै क्वलिटि नोंथांङाबो जाफेरबाय नामा?
आंङो नोंथां जा फेरनाय जायाखै बेखौ मानो होनब्ला बिथिं थांनाय जायाखै।
औ
जाना औ औ जागोन उनफोराव सुबिदाफोर मोनबाय बायबा थांनानै जाहैनोसै।
औ
होनब्ला नोंथां दिनैनि टपिकखौ रायज्लायनायखो एसेबावनो दोन्थ'नोसै नामा।
दे नोंथां गोजोनथों दे।